हेलौ।
बुं
औ मा खालामदों दायो नों?
आं जिरायनानै दङ नोंथां।
आतसा ओ जों दायो होमबा दावबाय आंबो दङ नै ओरैनो बिदिब्ला जों दा दावबायनायनि सो सोमोनदै रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां रायज्लायनो हागोन। दे बुंनायसै नोंथां माबे जायगायाव दावबायनायनि बागै बुंनो सानदों
नोंथाङा आसामनि बायहेरायाव माबेबाफोर बेलेग जायगाफोराव बेरायनो थांफेरबाय नामा?
थांफेरबाय नोंथां।
आ थांफेरबायबा नोंथाङा जेन'बा बाहेरायाव थांनानै माबायदि मा मा रोंगौथि मोनदों बेखौ खोनथानो हागोनना एसे
हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
अ दे बिदिब्ला खोनासंसै
औ आसामनि बाहेरा बुङोब्लाथ' जोंनि खाथिनिनो हादोर भुटान हादोर जायखौ गंगार रायजो होनना मिथिनायबो जायो बेवहाय थांबाय आं बेनि बागै माखासे आं जि मोनबोनाय बेफोरनि बागै फोरमायनो सानदों। भुथानाव हाबोब्ला गिबियाव जोङो जोंनि बे जोंनि हादोरावनो मोनसे पास खालामग्रोनांगौ आरोना हाबनो थाखाय बेनि उनावहाय बिस बिसोरनि हादरावबो मोनसे
पास जाय पासआ नैजिब्रै घन्टानि थाखायल' जागोन।
उम
सानसेनि थाखायल' थांदो आरो ना। गोबाव समनि थाखाय थाङाखै बेनि उनाव बिसोरनि हादोर व हाबैनाय समायना जायगा सावगारि सिनारि बेफोरखौ नायहैदोंमोन बेजों लोगोसे बिसोरनि थानाय जानाय। मावनाय बागै माखासे नुथायफोर नुबोदों बा सोंनानै लाबोदों। सोलोंनायनिफ्राय
उम
नोंथाङालाय बहावबाफोर बेरायफेरबाय नामा आसामनि बाहेरायाव आसामाव?
आंथ' आसामनि बायेरायाव थांनाय जादोंमोन थांनायासो थांबाय खालि बै सिक्किमाव थांदोंमोन आरोना।
औ
बे ओ बेयाव थांनायावहाय बिदि बिदिनो जोङो बेबायदि थांदों आरो ना कलेज फ्राय थांनायावहाय ज' लोगोफोरजों दावबायदोंमोन ट्रेनजों थांजादोंमोन थांनायावथ' थांनानै बेबायदिनो जोङो सिलिगुरिनिफ्राय मोनसे गारि लानानैहाय थांदोंमोन आरो बे जायगासिम थांनानैहाय बिसि बिदिनो बिसिनियाव हाबनो थाखाय पास लाग्रोनांगौ जायो बिदिनो बेबायदिनो जेरै लादोंमोन भुटानाव थांनायाव नोंथाङा जेरैबायदि होनदों।
औ
खोनादोंना?
खोनादों। आं खोनादों आंनिखौ खोनाय हायाखै नामा?
अ इसे एसे बारा खोनानो नागिराखै। खोनाबाय दायो। दहाय खोनायखै मोन।
आगुन नेटनि इसे
औ आधाद कार्ड बायदिसिना बेफोरखौ लानानैहाय बिसोरो मोनसे पास हाबनाय बेबायदिनो खालामनानै हरो आरो ना ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो थांदोंमोन थांनानैहाय ओ मोनसे बरफावहाय थांदोंमोन आरोना।
औ
साननैसो थानानै बिनिफ्राय ओंखारबोफिनदोंमोन जोङो। दा बेनोसै आरो आंनिया आरो बे बेयावहाय थांनायावहाय जोङो गेंटकआवहाय सानसे थाफैनाय जादोंमोन। ओमफाय बे जों जेब्ला थांदोंमोन बे टाइमावहाय इलेकसन टाइममोन आरोना बे बिसिनि। दा बे इलशन टाइमावहाय जोङो जोंनि आसामनि ख' नायनानै आरो बिसिनिखौ नायनानै इसे माने बेलेग नुदों आरोना बिसिनिया जे माबादि रुलस रेगुलेसन माबादि मोजाङै सामलाय लांनाय मोनेखि जोंनि बेयाव नि इलेकसन जायोबा जोंनि आसामनि इलेकसन जायोबा बेयावहाय एकदमबारे गासिबो मिनिस्टारनि खाथि खाथि पुलिसफोर बेबायदिनो खिथु खिथु खारफाजोबनांगौ जायो। बाट बिसिनियाव बेबायदि नङामोन आरोना। एकदमबारे जाय इलेकसन गेलेदोंमोन बे बिथाङा बयनिबो दखान दखान थांनानै भट बिदोंमोन आरोना सासे सासे मानसिनावहाय सासे सासे मानसिनिफ्राय ओमाय बिसिनियावहाय बारा मानेखि बेबायदि ओ मानसि बुरजाफोर थानानै जे हेरेस खालामनाय बेफोरबायदि गैयामोन आरोना बिराद डिसिप्लिनै जादोंमोन मेनथेनै जादोंमोन दा आं ट्रभेल खालामनायनिफ्राय बे मोनसे रोंगथिखौ मोनबोदों आरो ना कि बेलेग जायगायावहाय माबायदि खालामो बिसिनि जायगायाव ओमफ्राय जोंनि आसामनि यावहाय।
आस्सा मोजाङानो मोजांनि बाथ्रा। आंबो बेबायदिनो मोनसे सोलोंथायारि बे दावबाय जाय एस एस बि फोरनि थ्रुयै थांनाय जादोंमोन बे जायगायाव जों थांदोंमोन जायगाया जाबाय शिलं। शिलंनि गोबां जायगायावनो थांदोंमोन जों जेरैहाय उमियाम लेक
जाय जेरैहाय बटिं खालामनाय बायदिसिनाफोरा मार फेमास आरो ना माने मुंदांखा बेहाय आरो फट' बायदिसिना लानायनि था खाय जोबोर मुंदांखा बेजों लोगोसे इलिफ
इ शिलंनि मोनसे मुंदांखा बा मख'जाथाव दै बारज्रुम बेयाव मोनथाम थाखोनि मोन दैया बारज्रुमनाय आरो बेखौ बेखौ इलिभेन वाटारफल होननानै बुंनाय जायो बेजों लोगोसे सिट मोनसे नर्थ इस्टार्न पुलिस एकाडेमि नेपा होनना बुङो जायो जायखौ सर्ट र्पमयाव बेहायबो थांदोंमोन जोङो जोंनि हानजाया गासै दै नैजिजोनसो फरायसाफोर दंमोन बेनिनो गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय सानै साथाम बेफोरबायदि सायख'नानै लांदोंमोन आरो बिथांमोनजों माबायदि रायज्लायनांगौ लोगो जानांगौ बिनि बागै जोंखौ फोरोंदोंमोन आरो गोबां गियान आरजिना लानो हादोंमोन बेजों लोगोसे जों शि शिलंआव साननै थाहैनाय जादों जादों नायावबो आसाम हाउस बेहाय थानाय जादोंमोन
ओम
बेनिफ्राय जोङो गिदिंना फैफिननानै गुवाहाटियाव थाफैदों आरो साननैसो गुवाहाटियाव बेरायदों गुवाहाटियाव जेरैहाय बेरायदोंब्लाबो जोङो गुवाहाटीनि जेनेबा खोला गुवाहाटीनिफ्राय साहा गुवाहाटीसिम मोनसे जे आइलेन्ड दंना मोनसे बुहुमनि फिसासिन दैमा दैमा दिप ना मा बुङो बेहाय जों थांदोंमोन माजुलिया देरसिन दैमा दिपसो फिसा सिना मानान्ना जायखौ बिकइलेण्डबो बुंनाय जायो इंराजियाव बेजों लोगोसे आसामनि आयेन आफादनि न'आवबो जों थांदोंमोन
ओम
नोंथाङा इयुनाव ब'बाफोर जायगायाव दावबायनायनि थांखिफोर दं नामा?
दावबायनायनि थांखियाथ' दङ नाथाय बिनि सिगां जोंनिनो आसामखौ गिदिं नायबिजिरग्रोनो लुबैदों आरोना जायखौ आं दासिमबो जोंनि आसामनि सिंखौनो नुजोबाखै बेनिखायनो नोंथाङा आज औ नोंथाङा आस सामनि अबेबाफोर आरोबाव माबेबा जायगायाव थांबावबाय नामा?
औ थांबाय जेरैहाय काजिरङा नेसनेल पार्क जायखौ काजिरङा हायुङारि हाग्रामा होनना बुंनाय जायो। बेजों मानास हायुङारि हाग्रामा बिसोर मोननै हाग्रामायाव आङो दावबायबाय आरोना बेहाय दावबायनानै नुनो मोनदों आङो माखासे जिब जुनारफोर जेरैहाय मैदेर गा गान्दा मैसो अमा मोसा बिदिनो केेब लेंगुर होननानै बुङो जायखौ थफि गोनां मोख्रा होनो बर' राव बेफोरखौ जों नुनो मोनदों दे दावमा दावसाफोर नुनो मोनदोंमोन जेरैहाय सिला दाउराइ बायदि रोखोमनि दाउ आरो माखासे दैयाव थाग्रा जिबिफोरबो नुनो मोनदोंमोन जाय मानबायग्रा हारिनि नोंथाङा बेफोर जायगायाव दावबायफेरबाय नामा?
आंथ' थां आंथ' काजिरङा नेसनेल पार्कआव थांनाय जायाखै नाथाय इयुनावहाय थांनो थांगोनखौ मिजिंथिदों आरो ना खि सौयै माब्लाबा थांनानै नायगोन होननानै। औ
फेरबाय अब्ला ना थांफेराखै मानास मानासाव थांफेरबाय नामा होनदो
मानासावबो थांफेरनाय जाया खै
आदसा
आं खालि जोंनि बे अवेस्ट बेंगल बरडाराव जे मोनसे आरोबाव नेसनेल पार्क गनायजादों रायमना नेसनेल पार्क होननाय बेसिम दावबायफेरबाय आरोना।
औ मोजांनि बाथ्रा
औ
इयुनाव गोजान जायगा सिमांफोर गैला अब्ला बेनि अनगायै?
दंनायाथ' दङ बेलेग जायगाफोराव थांनायनि
जेरैहाय
जेरैहाय निउजिलेणड
औ मोजांनि बाथ्रा
नोंथांनियालाय?
आंनाथ' एसेबां गोजानाव नङा आं आंनि हादोरावनो बेरायनो लुबैदों आंनि सबसिन बा आं फसन्द जानाय जायगा बुङोब्लाथाय काश्मीर दं बेजों लोगोसे लादाख ले लादाख बे मोननैखौ आं जोबोद मोजां मोनो। खाबुफोर मोनोबा आं बे मोननै जायगायाव थांगोन औ नोंथां नोंथांजों बेफोर दावबायनाय जायगाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय। आरो माखासे गियानफोर आरजिना लानो हाबाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर औ
गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिमबो
दे अब्ला लाखिथ'नोसै इयुनाव लोगो मोनलायगोन।
औ